हेलौ' नोंथां
हेल' नोंथां
खोनादों ना नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा औ दा नोंथांनाव आङो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां सावरायनो हागोन नोंथां
दा आइदायानो जाहैबाय ओ आबाद मावनायनि सायाव आरो बर'नि माखासे आबादफोरनि सायाव आरो ना दा औ दा नोंथाङा जायागाय जेनजोनो ना आंनो जागायजेनगोनोसै
नोंथाङानो जागायग्रोदो एसे नोंथां
आंनो जागायजेनोसै ना आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बे थांना थानायनि मोनसे जोबोद माने गोनांथि माने जोबोद गोनांथार आरोना जो आबाद मावनानै जोङो थांना थानायनि थाखाय माखासे जाग्रा मुवाफोरखौ जोङो बानायनो हायो बा जोङो ओ बानायनानै बिनिफ्राय जोङो जोंनि थांना थानायनि थाखाय जोङो बेखौहाय ओ बे आबादनि दारै जोङो आदारफोरखौ मोननो हायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
आबाद होनोब्लाथ' जोंहा जेरै गोबां रोखोमनि आबाद दं बिब्दिनो ओ लाव, फाथो बेसर, माइ, आलु खुमब्रा, जोगोनार, ओमफ्राय मुला लाफा, लाइ, खफि, अलखफि बेबायदिनो अनेक रोखोमनि आबाद दं आरोना जोंनि बेखौहाय बोथोर नायै बोथोर जोङो फोनाय जायोबा दिहुननाय जायोबा मोननाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
बबेबा आबादखौ जोङो मेसें बोथोराव मोनो अबेबा आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मोनो आरो ना दा गिबियावनो आङो उम दा माइ आबादनि सायाव एसे बुंनानै होग्रोनोसै नोंथां नङा
औ नोंगौ नोंथां
माइ आबाद होननानै बुङोबाथ' जोंनि बर' गुदियानो जोंनि बर'नि गुदि बियो आबाद माइखौहाय गिबियावनो माइ आबादखौ बोरै फैयो बिखौ आं नोंथांनो बुंनानै होनोसै एसे दा गिबियावनो माइ आबाद आबादखौ फोनो थाखाय जोंहा मोनसे दुब्लि फोथारनि गोनांथि नङा होमब्ला नोंथां
औ थारैनो नोंगौ नोंथां
गिबियावनो जोङो माइ फुनोब्ला ओ ओ मोसौजों हाखौ हालौवनांगोन नङाबा ट्रेक्टरजों हालौवनांगोन नङा होमबा नोंथां गोदोनि सम्पराद थ' मोसौजों हालौवनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो नाथाय दानि समफोराव ओ गोदान बिरों बिरों दामनायनि गेजेरजोंहाय माखासे रन्थ्रफोर मेसिन बुस्थुफोरजोंहाय जों दा ओ जेरै ट्रेक्टरफोरजों हालेवनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो नङा होमबा
औ नोंगौ नोंथां
गिबियावनो जोङो माइ दुब्लि फोथोरावहाय हालौवनानै दोनबाय आरो ना खारायनानै दोनबाय इसे बिनिफ्राय जोङो खोथिया फोनो थाखाय जोङो माइ माइखौहाय ओ जोङो दैयाव सोमनानै बस्थ थायाव सोनानै दोननांगौ आरो ना बिब्दिनो ओ जि सान बा जिनै सान जिबा सानसिमहालागै बेखौ ब स्थआव सोनानै होननानै एसे गाजा बेरहोनांगौ आरो ना नोंथां दा गाजा बेरहोनानोय जेब्ला गाजा बेरो अब्ला बेखौ दुब्लि फोथाराव लांनानै जोङो हाखौ मोजां रोखोमनि फोमोननानै जोङो माइखौ खोथियाखौहाय फोनाय जायोबा सारनाय जायो आरो ना सारनानै फोनाय जायो बिनिफ्राय जोङो जेब्ला माइयाहाय फुजानाय जायो गायजानाय जायो अब्ला आरोबाव खेबसे फोथारखौहाय दुब्लि फोथारखौहाय हालौवनानै हाख खौ फोमोननानै जोङो माइखौ फुनानै गायनाय जायो आरो ना बिनिफ्राय जोङो जेब्ला गायखांनायनि उनाव माखासे दैबाना बा बांद्राय अखा अखाफोरनि गेजेरावहाय दैबानानि गेजेरजोंबो जों गोबां रोखोमनि एम्फौ एनला फैनानै नानै माइखौ जाफैयो नङा होमबा आरो गोबां अखा हायोब्लाबो माइया बेराम जायो आरोना बिनि थाखाय जोंहा नांगौ बिबांनि माखासे मुलिफोर बाहायनाय जायो जोङो डक्टरफोरनाव जोङो थाङोब्ला मिथियो आरोना बेसेबां होनांगौ बेसेबां होनाङा बेखौ खौ जोङो बाहायनानै जोङो माखासे बेमारनिफ्राय जोङो माइनि बेमार आरो एबफुनिफ्राय जोङो रैखा लाखिनो हायो आरो बिनिफ्राय जोङो फैयै फैयैै फैनानै माबाया जेब्लानाखि माइखौहाय हानाय सम जायो मेसें बोथोराव हानाय समावहाय माइखौहाय हानानै बे हाखांनानै माइ फिथाइ बा माइ गुथिखौहाय न'आव फारसे बस्थायाव सोनानै लाबोयो आरो बिनिफ्राय माखासे बे जिगाबफोरखौ जोङो माखासे खामानियाव बाहायो नङा होनबानो जेरै मोसौ जानो खायफाबा जिगाबखौहाय न'आव लाबोनानै माइहुं हमनानै दोनफैयो बिनिफ्राय बे जिगाबजों जों आरोबाव जेनेबा मैखुन मैखुनखौ मिथिगौ ना नोंथाङा जिगाबनि मैखुनखौ जिगाबनि मैखुनखौ बानायनानै गोबां रां आरजियो आरोना बेबायदिनो बिनिफ्राय जेनेबा फाथो आबाद आरो फाथो आबादाबो बिबदिनो जेरै आफाथआथ' गोदोनिफ्रायनो खिलिजेननायनि बिलाइखौ जायो जों बिलाइखौबो मोनजायो बिनिफ्राय जोङो बै पाटिनि जे फथि सिनाय बेफोरखौबो जों अर सावनायफोराव जों बाहायो नङा होमबा नोंथाङा आरो फाथोनि बे जे बिजे बिजिफोरखौ फे बिजि फोरजोंबो जोङो जेरै बस्था बानायनाय जायो ओमफ्राय फाथो दिरुं बानायनाय जायो बिदिनो बायदि रोखोमनि बानायनाय जायो आरोना जोंनि खाथि सिमायाबो जोंनि संनाय जेनेबा ओंखाम ओंख्रि संनायावहाय बन थाखाय जोङो गोनांथि जोंनो नांगौ जायो जोंनो हेल्प होयो आरोना फाथो सिनाया बे अर सुनायावहाय बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो आरोना ना मेसें बोथोरफोराव बिदिनो ओ ओ लाइ लाफा बेफोरबादि बेफोरबायदि अनेक रोखोमनि आबाद मोननाय जायो आरोोना दा नोंथांमोननि ओनसोलफोराव मा मा आबाद मावनाय जायो आरो मा मा आबाद मोननाय जायो नोंथां आंनाव एसे बुंथिनानै होनो हागोन नामा औ
आबा खोमाला
औ औ नोंथां औ। औ औ औ।
हारि फला
औ औ औ औ। मोजाङै खोनायाखै नोंथां
मोजां खोनायाखैना नोंथां?
औ दा खोनाबाय नोंथां
आबाद होनना बुङोब्ला मोनथाम रोखोमनि थायो नङा होनोमा नोंथां जेरै गोजां बोथोरनि आबाद गोलोम बोथोरनि आबाद आरो मेसें बोथोरनि आबाद होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां बेखौ हारसा राव बा इंलिसाव होनना बुङो रबि क्रप सामार क्रप आरो मोनसेखौ होनो कोरिब कोरिब क्रप होनना बुङो नोंथां। जेरै जों होनना बुङोब्ला दा दा जेनेबा नङ होमबा नोंथां जेनेबा मेसें बोथोर बा जोङो गोजां बोथोराव जेनेबा मा आबाद माव होन बुङोबा नोंथां जों बांसिनानो गोरान गोरान खेथि बा गोरान आबाद मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो सिबिं सबाय बेसर दिसि नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि आबाद ब'हाय जोङो गोरान बा गोरिब ससनावहाय जों मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौहाय औ नोंथां आरो जेनेबा जोङो दा जेनेबा गोलोम बोथोर नङा होनोमबा नोंथां दाथ' गोलोम बोथोर होनना बुङो बेयाव जोङो माखासे माइ आबादफोरखौ मावनाय जायो नङा होमबा दा जेनेबा जोङो गोजां बोथोरनि आबाद होनना बुङोब्ला ओ जेनेबा सबायफोरखौ जों माबोरै फैयो नङा होमबा बा बे खौ आङो एसे फोरमायनो सानदों नोंथां जेरै जोंनि बै समनि जोंनि गोदो गोदायनि जोंनि रायजो जाबोनाय जोंनि हायेन ओनसोलाव नङा होमबा नोंथां बै समाव मा खालामोमोन बांसिनानो हादान हायावसो बेफोर आबादखौ गोरान आबादखौ मावनाय जायोमोन आरो औ बे बै समाव मानो होनोबा हाफोराथ' एभेलेबल नङोन नङा हबा नोंथां दिनैनि समावसो सुबुं सान बांनाय लोगो लोगोनो हाफोरा खम जाबाय सुबुङा बारायबाय नङा होमबा नोंथां औ बै समाव हादान ओनसोलावहाय बेफोर आबादखौ बांसिन मावनाय जायोमोन नोंथां मानो होनोबा हादान ओनसोलाव जेब्ला बा हादान हायाव जेब्ला मावगोन नङा होमबा नोंथां बयबो हाया बेफोर आबादफोरा ओरैबदि जायो मानि मानसिनिफ्रायबो गोजौ गोजौसिन गाहाम जायो आरो नों
औ।
आरो खम सम हाफोरावनो मा जायो गोबां बिबांनि प्रडाक्सन नङा होमबा नोंथां उन'थि बा आबादखौ जोङो बांसिन मोननो हायामोन आरो दैखांनो हायोमोन। बै समाव नाथाय दिनैहाय नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां दिनै माने लासै लासै सुबुं सानखो बांनाय लोगो लोगो हाफोराबो खम जाबाय जायनि जाहोनाव मा जायो नोंथां बांसिन आबाद मावबाबो बांसिन मेदिसिन बा नोंथां होननाय बायदि डक्टरफोरनाव मेडिसिन लायनाय बा नङा होमबा बेफोरबायदि मुलिफोरखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जेनेबा आं आबाद माइ आबाद मावनायनि सायाव एसे बुंनो सानदों नोंथां ओ माइ आबादखौ जेरै जोङो दा बोथोराव मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां
अ नोंथां
औ बे बोथोराव जेनेबा जोङो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा ज' ज' दा बे बोथोरावहाय माइ आबादखौहाय न होमबा खामलाफोर लालायलायनानै मावनाय जायो आरो जेरै माइ गायनायखौनो होन बा माइ फुनायखौनो होन नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे हालौवनाय बेखौथ' बुंनांला नोंथां मानो होनोबा बै समाव हालेौनाया नांगालफोरजों हालौवोमोन नङा ओमबा नोंथां
औ नोंथां।
समाव ओरैबायदि जाबाय नांगालखौनो मानसिफोरा गोबां जायगायाव माने नुनो मोनलिया आरो नोंथां दिनैनि दिनाव बांसिन ओ पावार टिलार बा ट्रेक्टर बेफोरबायदि मेसिनारि बुस्थु बुस्थुफोरखौ जोङो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ जोङो मा होननो नोंथां जों दसे समनि गेजेराव बेफोरबायदि सोदोबखौ बुंजोबनो हाया नङा होमबा नों नोंथां दा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां औ नोंथां आं नोंथांजों नोंथांनि ओनसोलनि फारसे रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिफ्रायबो आङो माखासे आबादनि सोमोन्दै रायज्लायनानै मिथिनो मोन नानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय आरोना नोंथां दा बिदिब्ला दोनथ'लाय नामा नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां।